अ खोनादोंना नोंथाङा औ। खोनादों नोंथां। नोंथांनिखौ खोनादों।
मा खालामदो नोंथाङा दालाय?
अ आं ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां नोंथाङा मानोबाफोर आंनियाव कल खालामदोंमोन नामा।
औ नोंथां आं नोंथांजों माखासे सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन माने अखा हायोब्लाथाय जोंनि ओनसोलाव मा मा खहा जायो बा मुलाम्फा जायो बेनि सायाव नोंजों आङो सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन आरो।
अ जागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
औ आङो माने नों। नोंथांखौ आङो आं। आंनिफ्राय आङो बेखौ। खौनो फोरमायग्रोनिसै नोंनो। माने अखा हायोबा जोंनि ओनसोलाव। गोबां लामा सामाफोरा खहाबो जायो नाथाय अखा हायोब्लाथाय मुलाम जायो मानो मानो होनोब्ला जोंनि ओनसोलाव दा मा होनो माय गायनाय सोलिगासिनो दं बा आबादारिफोरा माखासे माय गायनायफोराव मुखुब जागासिनो दं जायनि जाहोनाव अखा हायोब्ला फारसेथिं मुलाम्फा जायो फारसेथिं माने खहाबो जायो। खहा जायो होनोब्ला गोबां जायगा बा गाहाय जायगायाव अखा हायोब्ला लामाफोराव हाब्रु जायो बा पाक्का लामा गैयाबाथाय लामायाव हाब्रु जायो बा। न'खाथिफोराव। बा गामि खाथिफोराव ना मा होनो दैमा थायोबा। दैमाया उसिफावनानै बा लामाफोराव लोमसावनानै बा गारि थांनो हायि बा साइकेल सालायनो हायि बा गोजान जायगायाव थांनो गोनां जायोब्लाबो माखासे समाव। थि समाव मोनिनि थाखाय। टायम अखा हायोब्ला मा अबा समाव माने। खहाबो जायो माने मुलाम्फाबो जायो बिनि थाखाय माने गोबां साननो गोनांबो अखा हायोब्ला। आरो फारसेथिं। आंनि साननाय बायदिब्ला फारसेथिं अखा हायोब्ला बांसिन खहाबो जायो आरो मुलाम खहाबो जायो मा समाव माने अखा हा हायोब्ला ओमफाय मा होनो अबेबा दाबसे जायगायाव जों थाङोब्लाथाय साथा लाङाब्लाथाय जोङो सिजा नांगौ जायो बा जों खाथि खालायाव न'गैयाब्लाथाय मा होनो न'आव हाबहैयाब्लाथाय जोङो गारि सालायना थाङोब्ला बा बाइक सलायना थाङोब्ला जोङो साइखेल सालायना थाङोब्ला ओ खाथि खालायाव नं गैयाब्लाथाय अखा हाना होयोब्लाथाय जोङो सि गासिबो गाननाय जोमनायफोरा सिजोब नांगौ जायो आरो जोङो जुदि अखा हानायाव जों साथा होरि लाङाबाथाय आङो माने अखा हानायनि बेयाव आं बेखौनो बुंगोन माने खहाबो जायो बा लाबबो जायो नोंथांनिबा माबायदि बेनि सायाव मा बुंगोन नोंथाङा?
अ थारैनो नोंथां अम अखा हानाय होननानै बुङोब्ला नोंथाङा जाबायदि फोरमायदों बा बुंथिदों थारैनो नोंगौ‌ आ अखा हायोब्ला जोंनियाव ओ मुलाम्फा आरो लाब ओ मोननैबो दं ओ थारैनो ओ जायफोर आबादारि अम बिथांमोननि थाखाय ओ अखाया जोबोद गोनां बा जायफ्रा आबाद मावनानै जाग्रा माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो ओ जोंनो गोबां आबाद मावनायावनो अखा हादै बा अख अखा ओ जोङो बेखौ नांगौ जायो नङाब्ला आबाद फोथारा रानज्रिंलांनाय ओ जों बैफोरखौ नुनो मोनो बिनि थाखायनो दैया बा अखाया जोंनि मोनफ्रोम आबाद बा मोनफ्रोम बोसोरनि आबाद दैखांनायावनो बा अम दैज्लां बोथोरनि आबाद दै खांनाय आरो ओ मेसें बोथोरनि आबाद दैखांनाय बे मोननैबो ओ बे मोननैबो ओ सिजोननि ओ आबाद मावनायाव जोंनो अखानि गोनांथार नाथाय बाराद्राय अखा हायोब्लाबो ओ माखासे अम र जुफुनाय बा देरफुनाय ओ लाइफां बा आबादफोरा ओ खहा जानायखौ नुनो मोनो मानो होनबा बे अखाजों ओ अखाजों बुथाब जानानै आ हाब्रु सिथाबनानै बै ओ लाइफां बा जोलैफोरा ओ थैलांनाय बा रानज्रिलांनायखौ ओ जों नुनो मोनो बिनिखायनो ओ खम बिबांनि बा ओ नांगौसेबांल अखा हायोब्ला जोंनि थाखाय आबादा मोजां आरो बांद्राय हायोब्ला मोनखानाय आबाद-आबाद बाबो बा जाखानाय आबादब्लाबो ओ खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां आरो बेजों लोगोसे ओ बुंनो हायो ओ गोबां ओ आबादारि ओ आबाद मावनायनि अनगायैबो गोबां आबादारि ओ जेरै ना फिसिनानै आबाद मावनानै जाग्रा ओ बिथांमोनहाबो फख्रियाव ओ फख्रियाव ना दोनोब्ला बे नाफोरा ओ दै बाना जायो बा-बा अखा बांद्राय जायोब्ला अम बि बिसोरबो ओ बे फख्रिनिफ्राय बारगलांनायनि बा बारलांनायनि ओ सान्स थायो ओ दहा जायगाफ्राव फख्रि बानायनाय ओ बे बानायनाय फ्रा बेखौ जों नुनो मोनो नोंथां। आरो बेजों लोगोसे ओ दैबाना जायोब्ला गोबां मैगं थाइगंफ्रा खहा जायो आरो बेजों लोगोसे जों बायनानै जानांगौ मैगंफ्रा गोबां दाम बारायनायखौ ओ जों नुनो मोनो नोंथां। ओरैबायदि मो लोगोसे दै जायोब्ला गोबांथार दैबाना जायोब्ला अम दावमा दावसा जिब जुनार ओ बिसोरबो खहा जायो आरो अम न'फोर जायफ्रा न ओ न हानि न'लुनानै थायो बिथांमोननि न'फोराबो ओ अखा बांद्राय हायोब्ला अम गिसिखानाय बा गुग्गानाय बा रुयलांनायखौ ओ जों नुनो मोनो नोंथां बे अखा सारस्रोनाय जों अम बेफोरखौनो जों नुनो मोनो आरो गोबां अखा हायोब्ला ओ दैबाना जानाय जों जोंनियावहाय गोबां बेराम आजार जानायफोरखौबो ओ जों नुनो मोनो नोंथां जेरै दायरिया थाइफड ओ मेलेरिया बेफोरबायदि बेरामा अखा हाखांनायनि उनावहाय ओ जोंनि ओनसोलाव ओ थाब सोमजियो होननानै बुंनो हायो आरो बेनि अनगायैबो अम सेवनाय दाखोर दाला गुबुन अम फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जों दैबाना जायोब्ला अम सेवनाय दाखोर दाला बा दाखोर दालाफोरखौ जों दाबसे जायगानिफ्राय गुब गुबुन दाबसे जायगाव राव बोहै खारलांनायखौ ओ जों नुनो मोनो नोंथां नङा होनबा?
औ नंगौ-नंगौ
बिनि अनगायैबो ओ बांद्राय अखा हायोब्ला जों हान्था मेला खालामनाय समाव बा बेफोराव जों गोबां उसुबिदा जानायखौ नुनो मोनो नोंथां थेवबो जों अखानिफ्राय बारगनो थाखाय आथिखालाव गोबां रोखोमनि हान्थियारि बा दावबायारिफ्राबो अम गोबां रोखोमनि मुवा बा बेसादफोरखौ दिरुननानै लानायखौ नुनो मोनदों अम आथिंजों थाबायनाय समाव जों ओ अखा हानाय समाव आथिंजों थाबायनाय समाव जों साथा बेफोरखौ बाहायनायखौ ओ नुनो मोनो आरो गुबुन फारसेथिं साइकेल बा मटर साइकेल ओ ब बिथांमोना बेफोरजों दावबायनो गोनां जायोब्ला जायखौ जों अखा हानाय समाव गाननानै कम्फर्ट टेबललि जों गारि बा साइकेलखौ सालायनो हायो बेनि थाखाय ओ जों ओ रइनकट गाननानै ओ गारि सालायनाय बा साइकेल सालायनायखौबो जोंनि ओनसोलाव फ्राय नुनो मोनसै बेखिनि नोंथां
नंगौ नंगौ थारैनो नोंथाङा माखासे बाथ्राखौ आंनो फोरमायदों बेफोर बाथ्राया सैथो आथिखालाव माने गोबां ओ साननो हनो गोरोंफोरा माने गोदान गोदान बेसाद दिहुनन्नानै लाबाय दा आं जोंनि ओनसो ओनसोलाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव बा जोंनि गामि खाथिफोराव ओ दासिमबो मोजां माबा गैयिनि जाहोनाव माने अखा हानायनि जाहोनाव माने लामाफोरा बबेबा बबेबा माने दै थायो बेखौ बेनि थाखाय माने बांसिनै जोंनियाव खहा जानायखौ बेखौ जोङो नुनो मोनो माने अखा हायोब्लाथ मोज मोजांबो जायो बा फारसेथिं गाज्रिबो जायो गोबाव समाव लागै जोंना दैै मास मो सप्ता एसे गोजाङानो जासिगोन जोंना अखा हानाया दा अखा हानायनि जाउनाव जोंना दा सोरबा सोरबा फोथाराव सोरबा आबादारिफोरा आबाद गायबाय बा ना फख्रियाव फिनायफोरा दैयाव आबुं जानानै सोरबा ना हेगारबाय बिदिनो सोरनिबा थाखाय मोजां सोरनिबा थाखाय खवा गोबां बिदिनो जागासिनो आरो अखा हानायनि जाहोनाव आरो जोङो नुनो मोनो जे जों अखा हायोब्लाथाय जों अखा हायोब्लाथाय मा होनो मालाबा गरम जायोब्लाथाय जोङो अखा हायोब्लाथाय जोङो मोजांबो मोनो माने अखा हाब्लाथाय माने ओ थान्दा जायो नालाय दा थ गरम बोथोर जाहैबाय गरम बोथोराव माने अखाबो हायो सम सम माने गरमबो जायो दैज्लां बोथोर सफैबाय नालाय गरमबो जागोन अखाबो हागोन दा बांसिनै गरम बोथोराव अखा हानायखौ आं नुयो दाथ गरम बोथोर सफैहां सौफैहां दैज्लां जाबाय नालाय दा अखा हालाय बिदिनो गरम जालाय दा अखाखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला अखानि हानायाव बांसिनै जोङो दैबाना जायोबा जों अखाजों मा होनो दै दैमानि खाथि खालाया आबुं जायोब्ला बेयो मा होनो नाबो मोन गोन बा खाथि खालानिफ्राय माने जोङो दैया आबुं जायोब्लाथाय जोङो खाथि खालानि दैमायाव जों दुगैहैनोबो हागोन बिदिनो बायदि बायदि जायो आरो नोंथां आंनि साननाय बायदिब्ला। नोंथाङा आरो माबा मोनसे फोरमायबावगोन नामा आं बुनो बेनि सायाव
ओ बिनि अनगायैबो जों बुंनो हायो नोंथां ओ गोबांद्राय अखा हायोब्ला बा दैबाना जायोब्ला ओ जायफोरा ओ दैमाजिं बा हागुरै उम बे जायगायाव थायो बिथांमोननि ओ बिथांमोननि जायगा बा ओ बिथांमोननि नफोरखौ बे दैबाना फैयोब्ला ओ नफोरखौ बु हुखारनानै लांनाय बा हा गिसिखानाय ओ बा लामा गिसिखालांनाय बैफोरबायदि गिथावना जाब्रबथायाइफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे हाजोआरि ओनसोल ओ बैफोरबायदि ओनसोलावबो बांद्राय अखा हायोब्ला हाजो गिसिखालांनाय बा लामा गिसिखालांनाय बैफोरबायदि जाथाय जानायखौ जों आथिखालाव ओ आथिखालाव जों इउटुब बा फेसबुक ओ बेफोरनि गेजेरजों जों नुनो मोनबाय थादों नोंथां गोबांद्राय अखा हायोब्लाबो बैफोरबायदि जा थाया जायो ओ होननानै ओ जों बुंनो हायो आरो गोबां ओ बर‌ सुबुंफोरनि नखरा आथिखालाव ओ दैबानाजों होखार हरजानाय बा हाफोरा आबाद मावग्रा हाफोरा ओ बाला जालांनाय ओ बेफोर थासारिखौबो ओ थार नुनो मोन्दों आं नोंथां।
अ होमबा दिनैनि सावरायनिनायखौ बेहायनो दोन्थनोसै हबा ना
ओ जागोन नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे दे